हेल'
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों नोंथां दा जों सोलोंथाइनि बागै इसे रा सावरायनो सानदों।
औ नोंथां। जागोन औ जागोन नोंथां औ।
ओ जेरै दा जोंथ' मिथि बयबो मिथिखागौ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। नंंङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनिखायनो बेनिखायनो ओ सोलोंथाइ नङाब्लाथ' जोङो दा सा जेबो खालामनो हाया जेरै दा फालांगि मोनसे खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ। आरो आबा आबाद मावनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ आरो जेरै दा फरायनायफोरखौथ' मिथिखायो फरायनायावथ' आरो सोलोंथाइखौ नांखागौ जों बिनि थाखायनो सोलोंथाइ खौ गिबि गिबियावनो जों बबेनिफ्राय मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बबेनिफ्राय मोनो
औ जागोन नोंथां नंगौ नोंथां बुंना बुंनाय बायदिनो नोंथां बुंनायाबो गासैबो सैथो। जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला गासैबो मिथिखागौ। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय सोलोंनो था खाय बेबायदिनो जोङो एल पियाव बेबायदिनो थांग्रोयो आरो अंगनामादिफोराव थांग्रोयै यो लांग्रोयो गावनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो गारांअ गारांआ ए बि सि डि बेबायदिनो फोरोंनो थाखैै बेबायदिनो सोलोंहोनो थाखै जोङो बेबायदिनो जोङो दानि जुगाव बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाबा गावखौनो बेबायदिनो खाना होननानै बुंजायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जे बो सलिनो हाया गोबां बेबायदिनो सोलोंथाइ थाबासो जोङो लामा सामा थाबायनो आरो गा रि मटर गाखोनोबो हायो । नङाबा बेबायदिनो गारि मटर गाखोनायावबो जोङो औ गोबां बि बायदिनो साइनबकफोर नामफोरखौ सिनायनो नांगोन नायनो नांगोन आरो आरो दानि जुगावथ' मबेलनि लकेसननि बागैनो गासैखौबो जोङो सहैयि जायगायावबाबो लकेसन नायनानैनो जोङो सहैनो हायो। बिनि थाखायनो जों सोलों थाया जोंनि थाखै गोनां आरो बेल' नङा दि जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मानसिफोरजोंबो मान होजाया सनमान होजाया आरो मानसि सानजाया बिनि था खैनो जोंनि सोलोंथाइया गोनां आरो न' नखर बेंनायावबो गोनांथार बेबायदिनो जोङो गोसो होनानै बेबायदिनो एल पि निफ्रायनो जोङो मो मोजाङै फरायलांनानै मोजाङै सोलोंलांनानै गोजौ थाखोहालागै बेबायदिनो जोङो लाइन लानानै फरायनो नांगोन। आं सासे बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार बेबायदिनो मास्ट टर जागोन होननानै जोङो फरायनांगोन अब्लासो जोङो बेबायदिनो जों सोलोंनाय आरो लानाय थांखिफ्रा जाफुंसारनो हागोन। बिनि थाखायनो जोङो बेबायदिनो गावनि गथ'फोरखौबो मोजाङै नोजोर होनांगोन गावनि गथ' गथवा बेबायदिनो मा लामाथिं आवगायदों आरो माबायदि आखल गियान सोलोंदों जोङो मोजाङै बे बायदिनो आखल गियान होनांगोन आरो सोलोंथाइखौ मोजाङै फोरों नां गोन आरो नोंथाङाबो बेबायदिनो सोलों थाइ लानानै जोङो मा मा खालामनो हायो फोरमायनो हागोन
औ नोंथां जेरै दा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय सोलोंथाइखौ जों गिबियावनो माबे माबेनिफ्राय मोनो बेनि थाखायनो ओ नोंथांनिफ्राय जा मोनथिबाय गोजोननाय थाबाय। जेरै दा आरो ओ जेरै दा आ जेरै दा सोलोंथाइखौ ओ सोलोंथाइखौ जोङो ओ नोंथाङा बुंलायनाय बायसा गिबियावनो एल पि ए एल पि नङाबा अंग'बादि मा बुङो? बे बे बेयाव थांनानै जोङो सोलोंथाइ लायो जेरै दा जोङो इंरा जि मोनसे सोलोंथाइ ओ लानो गोनांबा जोङो गिबियावनो ए बि सि खौ सोलो ओ सोलोंनांगोन आरो बर'खौबो जेरै बर'बो थायो बर' खौबो जों सोलोंनोबा जों फार्स्टआवनो अ आखर नायग्रोनांगो नायग्रोनांगोन बेफोरबायसानो नोंथाङाथ' बुंना हरबाय बेफोरखौ आरो बेबायदिनो हिन्दीबो जों आरो ओ गुबुन राव फोरबो रोंनो थाखाय जोंनो गुबुन रावनि सोलोंनांगौ जेरै दा गुबुन हादोराव गिदिंनो थाखाय बो जोंनो ओ
औ
गुबुन रावनि गोनां गोनांथि जायो।
औ नंगौ
नङा होमबा नोंथां औ गदिंनो थाखायबो जोंनो रावनि सोलोंथाइयानो गोनां बेफोरबायसानो सोलोंथाइ नङाब्लाथ
औ
ओ बरबो थांनो हाया गुबुन जायगायाव बेरायथिंनोबो हाया नङाबा ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो दाउ अवगानो हायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंनो हाबाय सासे सोलोंथाइ गैयिखौ ओ रावबो मान होआ
औ
बरबो समाजफोरावबो बारा नायसनजाया बेफोरबायसानो आरो दा ओ बर' हारिनि बागै नोंथाङा ओ सोलोंथाइया माबायदि बर हारिनि बर हारियाव बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां औ औ हागोन थां बेबायदिनो जोंङो बर रावाव बेबायदिनो जों सोलोंनो थाखाय बेबायदिनो गावनि रावखौ सोलोंलांनो थाखाय जों बेबायदि बिदिनो जोंङो बर फोराव बेबायदिनो फरायनांगोन आरो गारां अ गारां आ फोरखौ जोंङो मोजां एसे सोलोंनांगोन बेबायदिनो जोंङो गावनि राव बर राव बेखौनो जोंङो बेबायदिनो मोजाङै सिनायनांगोन आरो मोजाङै बेबायदिनो रायलायनो रोंनांगोन गेदेरफोर- खौ माबायदियै मान होयो आरो गेदेरफोरखौ माबायदियै सोमोन्दो लानांगौ बेफोरखौ जोङो उन्दै समनिफ्रायनो मोजांङै बेबायदिनो फोरोंलांनां गोन बुंनांगोन आरो आरो जोंङो बे बर रावैल नङा गासैबो भाषा खौनो जोंङो रोंनांगोन बेबायदिनो सोलोंलांनांगोन। जोंनो गोबां बेबायदिनो गासैबो रावखौनो नांगौ जायो। बेबायदिनो लामा सामा थाबायनायाव औ
नोंथाङा दा बरनि बरआ माबायदि सोलोंथायाव जौगानो हादों एबा गोदोनि गोदोनिफ्राय जोबोर जौगानो हादों बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै दा बर रावनि ओमफ्राय जों माबायदि ओ औ औ
बेबायदिनो औ दावक्ष खोबोनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंङो बर जोंनि मानसिफोरखौबो बुहुत गोजौआव दायो दावखोबोनाय नुनो मोनो दिनै खमावनो गासैबो गथफोरा खमावनो बेबायदिनो नाइनटि ओइटि पारसेन्ट लानायखौ बहुत खोनानो मोनो नाथाय सिगांनि समाव समावबा बेबायदिनो थार्टि फरटिफोर पारसेन्ट लानाय खौल बांसिन खोनानो मोनोमोन नाथाय जोंनि बे दानि गथफोरखौ जोऔङो खोनानो मोनो नुनो मोनो बेबायदिनो हाय सेकेण्डारि आनजादफोराव आरो मेट्रिक आनजादफोराव गोबां जोंनि बे गग्रा सा-बांसिनखौनो जों दायो मोजांङै बिबदिनो फारसोन लानानै पास जानायफोरखौ नुनो मोनबो दों आरो मोजांङैनो बेबायदिनो जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो सोलायनायखौ आंङो बुहुद नुनो मोन दों जों गामिफोरावबो नुनो मोनदों बेबायदिनो सिगांनिख्रुइ दायो बांसिनै पारसन्फोरखौ मोजां लानानै बेबायदि दिनो फास खालाम लांनायखौ आंङो नुनो मोनदों बिबायदि पारसेन लानो आ बेबायदिनो मोजां जालांनोबा जोंङो बेबायदिनो उन्दैयावनो गाइड खालामनांगोन। मोजां नोजोर होनांगोन मोजां फोरोंनांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फ्रा बेबायदि मोजांथार बेबायदि पारसेन्ट लानानै फरायनो हागोन आरो बेल' दाल' मोजां पारसेन्ट लानायजोंल' जाया आरो बियो सासे मानसि गेदेर बेबायदिनो जाहैनो हा हानांगोन आरो बेबायदियैनो जेन दाव बोलांङो आरो जाबोगासिनो जाहै जोंबो आरो नोंथांमोननि थिं माबायदि नोंथांमोननि गामिनिखौ
औ औ नोंथां। औ नोंथां। जोंनि ए जोंनि गामि खिबो नुनो मोनो जे ओ गोदो गोदोथ' ओरै गि बियावनो नुनो मोनोमोन बांसिनानो पा सेकेन्ड आरो ओरै फासथ' जाफेरनाय खोनायाखैमोनना? दानि दानि जुगावथ' नुनो मोनो बयबो फार्स्ट डिभिसनानो थांफ्रामजोबो आरो लेटार मोननाय ओ स्टार मोननाय इफोरबायद ओ बायदिनो। बेफोरबायसा नुनो मोनो आरो। ओ दा ओ हाय सेकेण्डारि नोंथांङाबो बुंलांबाय हाइसेके सेकेणडारिनि बागैबो हाय सेकेण्डारिनि बागैबो जों निया आरो बांसिनानो दानिया ओ साइन्स लाइनाव थांनाय नुनो मोनो।
औ।
थांनानै सोरबा डक्टरनि लाइनाव सोरबा ओ इन्जिनियारिं लाइनाव ओरै थांनाय नुनो मोनदों आरो। बेफोरबाय सानो जोबोद दावगाबोनो हमबाय आरो जोंनि गामिनि खिनियाबो बेफोरबाय सानो आरो दा थ' नुनो मोनो बयबो ओ बयबो जेरै दा ओ सोलोंथाइ बारा गैयाब्लाबो जबफोराव जेरै ओ पुलिसनि आरो बायदिसिना आर्मिनि इफोरबायसानियाव जबफोरावबो होनाय नुनो मोनो। गोदोर फरायनो हायै हायैफोराबो जेरै दा हाय सेकेण्डारि पास जानानै ल' फ' ओ रां आरजि ओ रां गै रांखावरि गैयैनि थाखाय थालांनायफोरा बेफोरबायसानो नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिं बेफोरबायसा नुनाय मोनगोन ना मोना? नोंथांमोन
औ जोंनिथिंबो दङ फ्रायानो बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो मोजाङै पास खालामनानै आरो बेबायदिनो थांखि लानानै बेबायदिनो साख्रि मावहैनाय आरो साख्रि मोननायफोरखौ नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो थांखि लानानैहाय बेबायदिनो मोजांङै फरायलांबा बेबायदिनो मोजांनि फिथाइखौ मोननो हायो। अब्ला नोंथां जोंङो नोंथांजों सावरायनानै बेबायदिनो सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायलायलायनानै बेबायदिनो नोंथांनिफ्रायबो आङो बे बादिनो सोलोंनो हाबाय अब्ला जोंनिया टाइमाबो जाबाय नोंथां, दोन थ'नोसै नामा? औ। गोजोन्थों औ। औ गोजोनथों।